खुलुमबाय औ बेलासिनि गाहाम हामलायनायखौ नोंथांसिम बावहरग्रोनाय थाबाय।
औ नोंथांनिसिमबो फिन बावहरनाय जाबाय नोंथां।
औ नोंथाङा दायो माबाफोर हाबायाव ओ बेस्थ' नामा?
अ मुखुबथ' नोंथ'आ नोंथां मा खौरांमोन?
अ अब्ला आङो नोंथांजों ओ बिरोंदामिननि बा सोमोन्दै आङो सावरायनो हागोन ना नों थां?
औ सावरायजागोन नोंथां।
औ ओ जे बिरोंदामिन एबा टेक्न'ल'जि ओ जों बयबो मिथिगौ आथिखालावहायो बिरोंदामिननि जुग। जोंहा ओ बिरोंदामिन जौगानाय लोगो लोगोनो जोंङा ओ जुगानो सोलायबाय आरोना मदार्न जाबाय। ओ जोंहा मा होनो जेरै बिरोंदामिननि गेजेरजों। जोंना गोबांथार ओ मा होनो दिहुनथाइ दिहुनबाय आरोना। बिगियानारि आदबजों जेरैहाय मा होनो जोंहा। मबाइल जेरै दा मबाइल एबा जानबुं जोङो जेरै दा सानैजों जोङो बाथ्रा सावरायलायगासिनो बेबो मोनसे बिरोंदामिननि दिहुनथाइ। ओ जोङो मिथिगौ ओ मा होनो गोदो गोदायहाय जोंहा बेफोरबायदि गैयैयाव जोङो माने गोजान गोजानाव जेनेबा जोंनि जाथि खुरमाफोरखौ जोङो खबर लानांगौ जायोब्ला जोंहा गोबां सम लायोमोन आरोना। जोंहा मा होनो लाइजाम हरलायलायनांगौमोन गिबियाव सोरखौबा खबर लानोबाबो गोबां। मास मोनसे। बा सय मास बोसोरसे गाहाम गोजान गोजानबाथ' बेफोरबायदि लायोमोनो आरोना। दा नाथायबा ओ बिरेंदामिन जुग नालाय दायो जौ गनाय लोगो लोगोनो जोंहा मा होनो गोबां रोखोमनि दिहुुनथाइ जेरै जानबुं। जानबुंनि गेजेरजों जोङो माने। ओ जोङो एक मिनिट बा एक सेकेणडनि गेजेरावनो जोङोहायो खबर लालायनो हायो आरोना जोङो नाम्बार थुनानै जोङो रायज्लायलायनो हायो। बा जोङो मा होनो नाय मा सुबुंफोरखौ बा जोंनि न'खरनि सोरखौबा नायनो लुगैयोब्लाबो बा न'खरनि सोर लोगोफोरखौ बा सोरबा सासेखौ जोङो नायनो लुबैयोब्लाबो जोङो बे जानबुंनि गेजेरजोंनो जोङो भिडिअ' कलनि गेजेरजों जोङो नायनो हायो आरोना। रायलायनोबो हायो रायलायनायनि गेजेरजोंनो जोङो नायनोबो हायो आरो। आरो लोगोसे जों मा होनो ओ बिरोंदामिननि गेजेरजों दिहुननाय जेरैहाय मा होनो आथिखालाव दायो जे दैज्लांनि जुग ओ दैज्लां बोथोर ओ मा होनो दा जोंहा गोदो गोदायनिफ्रायनो गोबां हाल माबाजों मोसौजों एवबोनानै गोबां बुरजा बुरजा हायावहाय जोंहा माइ गायबोबाय आरो ना। गोबां खस्थ'यैहायो। मोसौआबो खस्थ' मोननांगौ जायो आरो मानसियाबो गोबां खस्थ' मोनबोबाय आरोना। नाथायबा दानि जुगावहाय बे रोंदामिन जानाय ओ जौगानाय लोगो लोगोनो जोंहा मा मा होनो गोबांथार बेबायदिनो दिहुनथाइ दिहुनबाय जेरै हाल हाल एवग्रा जोंहा ट्रेक्टर ओ मा होनो पावार टिलार गोबां बेबायदिनो दिहुनबाय आरोना जायनि गेजेरजों जोंहा गोबांथार हाखौ दसेनो माने जोङो एवखांनो हायो आरोना सानसेनि गेजेरावनो गोबां बिघा बिघा हाखौहायो एवनानै गायनो थाखायहाय माने रेडि खालामनो हायो आरो। ओमफ्राय आरोबाव लोगोसे जोंहा। गाय ओ हालेवनायल' नङा लोगोसे। मा होनो गायनायनिबो जोंहा मेसिन ओंखारबाय आरोना। ओ मा होनगोन बेखौ दागेन नुखाबाय आरो। ओ जेनेबा गायग्रा मोसिनबो ओंखारबाय आरोना बेखौ मानसियानो जेनेबा गायलायनांला। बेखौ गोबां मानसिया गायनानै ओ गा-गायनांगौ जायोमोन नाथाय बेखौहाय मेसिन दिहुननायनि गेजेरजों बेयो ओ मेसिना हार बेखौ दसेनि गेजेरावनो माने गोबां बिगा हा हाखौहाय माने फोजोबनो हायो आरो गायनानैहाय। बेवहाय जोंहा मा होनो टाइमा सेभ जायो आरोना। आरो जोंहा बेनि गेजेरजोंहाय माने टाइमा सेभ जानायजों लोगोसे मानसिफोरनि खस्थ' मोननायाबो एसे खमायो आरो ना। बेनि गेजेरजोंहायो आरोबाव आं बुंनो सानो जोंहा दा बिरोंदामिननि गेजेरजों जोंनि सोलों थाय लानायावबो जोंहा गोबां सुबिदा फैबाय जेनेबा हमनानै ला दा- दा जोङो जानबुं बाहायो बा लेपटपफोर बाहायो कम्पिउटारफोर दा जोंहा जिखुनु इनफरमेसन बा जोंनो जिखुनु खारि नांगौ जाया मानो जोंनो मा रोखोमनि जोंनो माबाखौ नांगौ खौरांखौ नांगौ बा मा होनो टपिक एबा आयदाखौ नांगौ जोङो बेखौहायो गुगोलफोरावहाय बा जानबुंाव गुगोलफोराव बा जोङो लेपटपफोरावबो बेखौहायो जोङो मोनसे फुङाव थांनानै सार्च खालामनानै बा जोङो टाइप खालामनानै थुनानै जोङो नागिरनानै लानो हायो आरोना जोंनि गोनांथि जानाय बायदियै जोङो फरायनो हायो गावबा गावनो बुजिनानै लानो हायो आरो आथिखालावथ' जों गासैबो गासैबो फरायनाय जाखाबाय नालाय जोङो बुजिखासै एसेब्लाबो जोङो बेखौहाय माने जोंनि गोनांथि जानायफोरखौ बा जोङो जेनेबा हमनानै ला जोङो माबा मोनसे एन्ट्रेन्स एगजाम होगोन बा माबा मोनसे से साथिनि जोङो एगजाम होनोब्लाथाय जोङो आथिखालावथ' जोंहा गोबांथार कचिं लानायफ्राव फैसा खारोना दा जोंहा बेबायदि कचिं लायालासिनो जों जोंना इउटुब प्लेटफर्मफोरावहाय माने गोबां मोजां मोजां टिचारफोर ओंखारबाय आरोना बिनि गेजेरजों बिसोरनि गेजेरजोंबो जोङो इउटुबफोरावहायनो सोलोंनानै लानो हायो आरो आरो बेबायदिनो जोङो एगजामफोरखौहायो जेनेबा पास खालामनो हायो आर ना दा बिनिखायनो बिरोंदामिना आथिखालाव माने गोबां जोंनि डेट टु दे लाइफआवहाय माने जोंजों जोंखौ बिराद मा होनो हेफाजाब खालामगासिनो आरोना दा हमनानै ला थिग बेबायदिनो वासिं मेसिनफोर दा वासिं मेसिन फैनाय लोगो लोगोनो जोंहा जि गोबां जिफोरखौहाय जोङो गोबां खस्थ'यै सुनो नांला दा जोंहा मेसिनाव होनानै दोनोब्लानो बियो मालाय गावनि टाइम बायदियै माने बियो हारसिंनो बन्द' जानानै थागोन आरोना सुनानै ओमफ्राय बेखौ नायबायबो थानांगौ फुजाया मालाय हारसिंनो बन्द' जाखायो उनावहाय ओमफ्राय लोगोसे फोराननाय फोराननायाबो जोंहा ओंखारखाबाय आरोना जि फोराननायाबो मेसिन ओंखार मेसिन दंखायोसै आथिखाल आथि गोालाव हायो बेखौबो जोङो बुंनो हायो आरो बिरोंदामिनि गेजेरजों जोंहा गोबां थटाइमाबबो सेभ जायो आरोना दा आङो बेखौनो नोंथांनिसिम बुंनो सानबाय आरो नों नों थाङाबो दायो माबाफोर फोनबायायोब्ला फोरमायनो हागोन
औ नोंथांनिसिम गोजोननाय थाबाय नोंथां बिरोंदामिलनि सोमोन्दै नोंथाङा मोजाङैनो फोरमायलांबाय
औ गोजोननाय थाबाय नोंथां
औ औ नोंथां आं दा नोंथांजों जोंनि बर' हारिनि मोन मोनसे दोरोङारि एंगार हायै मोनसे फोरबो मागो दमासि
औ
बिनि सोमोन्दै आं नोंथांनो एसे फोरमायनो सानबायदों द औ मागो दमा होननानै बुङोब्ला जों गासिबो मिथिखायो जे बर' हारियाव मागो दं मानसिखौ जोंना माबायदिहाय गाजा गोमजायै फालियो बे फसा फालिनाया जोंना बैसागुनि फालिनाय बायदि नंखाया बे जोबोद आलादा जेरावहाय जोंनाहाय बे फोरबोआ जोंना थोंजोङै जोंना आबादजों लोब्बा फोरबो आरो बे बेखौ जों मा खालाम खालामो दैज्लां बोथोरनि बे आबादनि फसलखौ न'आव थिसनखांनायनि उनावनो जोंना मागो फोरबो खुंनाय जायो आरो दा जोंङो बे फोर्बोखौ दाननि जोबथा हर आरो माग दाननि गिबि सानखौ हमनानै सानथाम सानथहालागै बे फोरबोखौ जों खुंनाय जायो आरो बेनिफ्राय बे मोननै दाननि गेजेरसिखौ नो जोंना असमिया रावावहाय दमाहि एबा दमासिबो बुंनाय जायो। बेनिफ्राय दमाहि सोदोबनिफ्रायनो जोंना बर'आवहाय बे दमासि सोदोबा फैदों आरो दमाहिनिफ्रायनो असमिया दमाहि बेनो जोंनाव बर'फोरावहाय बे दमासि सोदोबा फैदों नाथाय जोंना मा दानाव जानाय बे फोरबोखौहाय माने मानसिफोरा दमाहि बे सोदोबखौ बाहायनायनि थोंजोङै जोंना मागो होननानैसो जोंना मुंख'यो आरो थों मागो फोरबो होननानैसो जोंङो थोंजोंयैहाय बुंलायो आरो बेनिफ्राय बे मागो फोरबोआवहाय जोंनिया मा जायो बेफोरबायदि बैसागु फोरबोफोरनि बायदि जोंना खेराइ फोरबोफोरनि बायदि ओ जायो जोंना ओ मेथाइ रोजाबनानै दामनानै जोंना बेफोरबायदि मोजां साननै रंजानाय जोंना जाया आरो बे फोरबोआव जोंना जायो मा जानाय लोंनायनि गेजेरजोंसो जोंङो बेखौ गाजा गोमजायै खुङो बा हगारनाय जायो आरो जेरैहाय बे मागो दमासियावहाय जोंना जानाय लोंनायनि जेबो आंखाल थाया ना बेदर जोंना ना बेदरनि आंखाल थाया माइरंनि जोंना मैगं थाइगंनि लोगोसे बे फोरबोनि मुङैहाय जोंना गोबां फिथाफोर बा सिथावफोर सावनाय जायो आरो
औ
जोंना पसदाननि जोबथा सान एबा संक्रान्ति खालिनो बयनिबो न'खरावहाय फिथा गुन्दैखौ देनाय जायो आरो जेराव आइजोफोरा उवाल गाहेन एबा दिंखि बाहायो गोदान संग्राय खादा आरो सान्द्रि गुबुं बाहायनानै अन गुन्दैखौ देनानै फिथा सिथाव सावनो थियारि खालामनाय जायो आरो फिथानि थाखाय जोंना जोसा माइरं आरो सिथाव लारुनि थाखाय माइब्रा माइरं बाहायनाय जायो। आरो खायसे गामिफोरावहाय मा माइब्रा माइरंनि सबाइ गोरान एवनानै गुन्दै देनानै बेखायनो सौराय गोरान एबा सौराइ बिथिरबो बानायनायखौ जों खोनानो मोनो आरो गासै बो गामिफ्राव बानाया बेखौ नाथाय खायसे खायसे गामि फोरावहाय जोंङो बानायो होननानै जों मिथियो लोगोसे माइब्रा माइरंनि सौराइखौबो हमो एवो आरो गोबां हासुं फिथाफोर बानायनायबो जायो आरो आरो संख्रानथि खालि देनानै बे हरनिफ्रायनो फिथा सिथावखौबो जोंङो सावजेनन्नाय जाखायो नाथाय बेफोरखौ जोंनिया मा सावखांनायनि उनाव मानसिफोरा जाग्रोआलासिनो बा मानसिफोरा आखाय होनायनि सिगां जोंना मोसौनोसो जाहोग्रोनाय जायो आरो मानो होनना बुंङोब्ला बे फोर्बोआ थोंजोङै आबादजों लोब्बा थानाय आरो मोसौआ थोंजोङै जोंना आबादजों लोब्बा दङ। दा आथिखालाव बिरों दामिन जौगानायनि गेजेरजों जोंना गोबां ट्रेक्टरफोर बायदि गोबां बायदि जन्थ्र बाहायनानै राहायै जोंङो गोरलै राहायै जोंङो आबाद खौ मावदोंब्लाबो जोंना गोदो समावहाय जोंना मोसौजोंनो जोंङो हालेवनानै जोङो आबादखौ गायोमोन। दा बे आबादजों जों थोंजोङै सोमोन्दो थानायलाय मोसौआबो आबादजोंनो थोंजोङै सोमोन्दो गोनां जेरावहाय जोंङो मोसौनो जोरबो सिबिनायनि गेजेरजों जाहोग्रोनाय जायो लोगोसेनो जोंङो सिबिं सबाय दालि लगाय गथायै रुनानैबो मोसौनो जाहोनाय जायो आरो बेनि उनावसो जोंना मा खालामो मागोनि मुंथिङै जाग्रा लोंग्रा मुवा बेसादफोरखौहाय जोंना आनान गसायबा बोराय बाथौनो जोङो आरो थैनानै थांनाय न'खरनि मानसि फोरनो बे हरावहाय जोंना बाउनाय जायो आरो बेनिफ्राय बिनि अखानायनिफ्रायसो बावखांनायनि उनावसो जोंना अखानायनिफ्रायसो फिथा सिथावखौहाय जोंना जानाय जायो आरो बा फिथाखौ जोंना जानाय जायो आरो लोगोसेनो जोंना मोनसे फोथायनाय दंबावो हारियावहाय जे मागोनि गिबि सानखालि जोंनिया मा खालामनांगौ दुगैस्रां लोबस्रां खालामनानै सान ओंखारनायनि आ आगोल जोंना दैमा दैसा बिलोफोराव दुगैनानै अर सायनांगौनो मानो जेनेबा बे दाउ ओ सान ओंखारनायनि आगोलनो जोंना मानो खालामनांगौ जेनेबा दाउ सिलालाय नुबोला लायनो ओ बेफोरबायदि बादुवा जायो होननानै फोथायनाय दङ आरो हारियावहाय। लोगोसेनो जोंना मा दाननि एबा माग फोरबोनि बेफोरबायदि गुसु बोथोरावनो जोंना दुगैस्रां लोबस्रां खालामनानैहाय बेलागुरनि सावनाय बा बेलागुरनि अर सावनायनिबो औ अर सायनायनिबो जोंना नेम दङ आरो बेफोरबायदि अर सायि अब्लालायनो जोंना मोरगिरा आरो नोरजिया जानायफोरा राखाङो होननानै साननानै लायो आरो हारियावहाय। लोगोसेनो जोंना मोनसे आरो नेम दंबावो जेराव बाख्रिनि सोरगिदिं इन्जुराव गोबोरखि गोथां लिरस्रांनाय मोननाय बे हाबाखौ जोंना मागोनि गिबि सान फुंबिलिनि सान ओं ओंखारनायनि आगोलावनो मावनाय जायो आरो बेनिफ्राय बिदि खालामब्ला लायनो बिमा माइनावा बायजोआव ओंखारलाङा होननानै फोथायो आरो हारियावहाय। बेनिफ्राय बे साननिफ्रायनो जोंना मा खालामो। बाख्रिनि माइयावहाय अखाफोर दानसे आखाइ होनाय बर'फोरनाव नेम गैया आरो लोगोसेनो मागोनि गिबि सान फुं बिलाइयावबो दाउखा सिला नुनाय आगोलावनो जोंना मोनसे ओ फिथाइ सामथाइ थायग्रा बिफां लाइफांफोराव माइ जिगाब खासननायनिबो बर'फोरनाव माने नेम दङ आरो। बेनिफ्राय बिदि खालामब्ला लायनो फिथाइ थायनो रोङि बिफाङाबो थायो होननानै बुङो आरो। ओमफाय जायफोर बिफाङा फिथाइ थायखायो बिदियाबो बहरा बहरा फिथाइ सामथाय थायो होननानै हारि